औ' सिधा हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दङना?
अ आं दायो फ्रियावनो दंथ'यो औ।
अ बिदिब्ला होनबा दसे सम माबा ओ। टपिक लानानै रायलायनो हागोन नोंथाङा?
औ।
बिदिब्ला नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो आंङो।
औ सोंनो हागोन नोंथां।
हेल' ओ जोङो मागो दमासि समाव फिथा फिथाफोरखौ मा बिदि जायोमोन? बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां माने गोबाङै मिथियाबाबो एफा एनयै बेखेवनानै होनो हागोन आरोना।
औ औ।
औ माने आंङो मोनदांनानै मोनदों आरोना माने ओ बर' हारिफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आथिखालसिम दासिम माने गोबां मागो दमासिफोराव फिथा सि जौराय सावनानै जाबोयो आरोना।
औ औ।
औ जेरै सौरायफोर एवनानै जायो। फिथा जेरै सिथावफोर लारु सबाय गोरानफोर आरो औ मा आरो अखाफोर खावसे लारुफोर
औ।
जेरै बिलाइयाव सावनाय सिथावफोर आरो औ जेरै नारेंखर फिथा
औ औ।
माने माने बेफोरो आथिखालनि जाबाय आरोना माने। गोदोबो सावोमोन आरोना नाथाय औ नाथाय आथि खालाव जेरै नारेंखल फिथाफोर आरो जेरै उम्म थालिरनि सिथाव जोगोनारनि लारु माने बिफ नुनो मोनो आरोना जेरै आरो मागोफ्रावथ' बिदिनो एनथाबफोर सावनानै जायो। जेरै सिबिंनि नालेंखरनि बिदि सावनानै जायो आरो।
औ।
गान होनोब्ला जेरै माने आं सबाय गोराननि सायाव एसे फोरमायथिनानै होनोसै आरोना नोंथां।
औ औ।
औ माने जोङो सबायाइ गोरान जानोब्ला गिबियावनो आरोना माने जोङो जखा बायदियै माइब्रा माइरंखौ सोमनानै लानो नांगौ आरोना
औ औ
माने दसे सम सोमनानै माने दैयाव सोमनानै दोनथ'नांगोन आरो औ माने आरो दसे उनावहाय सोमनाय माइरङा गुरै जायोब्ला माइरंखौ बोखांनानै खेरखायाव सुनानै लाग्रोनो नांगौ आरो माने
औ
औ आरो बेनि उनावहाय सारायाव एसे थाव गुबै सेरनानै ओ माइरंखौ होसननानै एवनो नांगौ आरो औ आरो एवनाय समाव ओमाय एसे संख्रि होयोब्ला मोजांसिन जायो आरो माने बे सौर एवनाया आरोना
औ
आरो गावनि दै रानजासे एवनाय उनावहाय जखानि एसे दै होनानै गोदौहोनो नांगौ आरो
औ औ
औ आरो जेबोला दैया रानलांनो हमो अब्ला उल्थां फाल्थां माने एरबाय एरबाय थानो नांगौ आरो ना माने बेखौ फिथाखौ
औ नोंथां
आरो बिदिनो बेबादिनो एवबाय थानाय उनावहाय दैया रानथाबनानै गोरान जायोब्ला खांनानै लाबोनो नांगौ आरो हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ आरो बिदिनो एवबाय थानाय उनावहाय दैया रानलाङोब्ला माने गोरान जायोब्लाथ' खांनानै लाबोनानै जायो नालाय
औ औ नोंथां
लादुरा खालामनानै फेट फोर बेहाय लानानै जायो आरो आरो माने औ माने बेयो बर' हारिनिनो मोनसे मिलौदो माबा आरो सौराय औ औ माने बिदिनो बर'फोरा जायो आरो बे फिथाखौ
औ औ नोंथां
बिदिनो जेरैहाय जेरै अखाफोर खावसे लारु औ आं बिनि सोमोन्दै एसे बेखेवनानै होनोसै
औ औ नोंथां
फि लारु जानोब्ला आरोना
औ औ
माने जखानि जखानि आलु बेदर माखासे लानानै रुना गुरै उम गुरै जिरनानै
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादो। नोंथाङा
औ नोंथां
हेलौ
औ
अ माने इदिनो अखाफोर खावसे लारु होननानै मिथियोब्ला जेरै जोङो जानोब्ला आरो ना
औ औ नो
गिबियावनो जोङो माने जेरै माइब्रा माइरंफोरखौ मोजाङै दैयाव सोमग्रोनानै रुइहोनाय जायो आरोना।
औ औ
औ ओमफायो बिदिनो दुहु दुहु माने दिखांना लानानै खेरखायावहाय मोजाङै बोखांनानै लाग्रोनाय जायो। आरो औ दैखौ मोजाङै फोरान स्रोनानै बिदिनो बेयाव दैयाव सोमनाय माइरंखौ उवालफ्राव देनानै लाग्रोनांगौ आरो ना। गिबियावनो औ आरो बिदिनो बियो मोजाङै दुहु दुहु माने अन गु माने मो जाङै मिहि मिहि गेब्लेयोबा बिखौहाय बोखांनानै दोन्नांगौ आरो। आरो बिदिनो माने बे अखाफोर खावसे लारु बानायनो थाखाय माखासे नालेंखरनिबो गोनांथि जायो। जेरै नालेंखरफोर सिबिंफोर
औ
औ जेनेबा जोङो बेयावहाय नालेंखर होयोब्लाथाय नालेंखर फिथाइखौ माने हाननानै लाबोनानै मोजाङै दानग्रो नानै लानांगौ आरोना। औ आरो बिदिनो बेखौहाय मोजाङै दानख'नानै लानानै माने बेयो नालेंखरखौ औ मोजाङै सुनानै मिहि मिहि मिहि औ माने माने उननांगौ आरो माने।
औ औ
औ माने उननानै बिखौ फिसा फिसा फिसा खालामनांगौ आरो।
औ
बै जेब्ला बे माने अन गुन्दैया मिहि मिहि जायो अब्ला माने माने दालेंखरा मिहि मिहि जानायखौ आरो ना। बेखौहाय माने साराय गुदुङावहाय मोजाङै एवग्रोनानै लानां गौ आरो माने माखासे एसे एनै सिनिफोर होनानै
औ औ नोंथां
औ माने सिनि होनानै मोजाङै एसे खामफ्राम खामफ्राम गोजा जारोम जारोम खालामग्रोना लानांगौ आरो औ माने आरो इदिनो बै अन गुन्दैखौहाय मा मोनसेबा औ बे मोनसे बासनफोर लानानै बिदिनो दै एसे होनानै लगायनांगौ आरोना औ माने आथा आमथा बिदिनो सिथामब्रोम सिथाबब्रोम लगायनांगौ आरो
औ औ नोंथां
औ माने आरो बिदिनो माने बिदिनो बे लारुखौहाय एसे दाब्ले-दाब्ले खालामनानै मानिे गेजेरावहाय बै एवनाय नालेंखरा बेखौ होनो नांगौ आरो
औ औ
औ गेजेराव होनानै बिदिनो एसे माने खावसे खावसे माने एसे नानांगौ आरो माने ओरै अखाफोर खावसे बायदियै औ आरो बिदिनो माने बुरजा आदारखौ होनानै बानायनांगौ आरो औ औ आ रो बिदिनो गुबुन मोनसे सारायावहाय अरदाबावहाय जाननानै सारायखौ मोजाङै दिुनहोनानै बिदिनो थाव स नांगौ आरो औ थावआ औ माने थावा सेरोब थावा जेब्ला दुङो अब्ला बै माखासे बानायनानै लाखानाय फिथाफोरखौ होसननानै मोजाङै एवनांगौ आरो ना माने बेलथाय बेल्थायै एवनांगौ आरो बेखौ औ बिदिनो
फोरमायना मायना होनायनि थाखाय नोंथांख नोंथांनिसिम साबायखर बाव बावहर
औ नोंथां औ
दायो बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां होनबा
औ औ दे
औ